हेलौ
अ हेलौ
औ खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों,
अ आ नोंथाङा, जेब्ला आङो मोनसे टपिक लानानै फैदोंमोन आरो नोंथांजों सावरायलायनो होननानै
औ फ्रि
आ दे बि ओं ओं बिदिब्ला आङो टपिकखौ नोंथांनि सायाव फोरमाय नोंथांनि सिगाङाव फोरमायना होनो। ओ आं सानदों आरो माने ओं बर'फोराथ' ओ गोबां आबाद मावनानै जायो नालाय आबाद मावनानै जाग्राखा नालाय गोदोनिफ्रायनो आरो दासिमबो आ आबाद मावनानै जाबाय थानायखौ नुनो मोनदों। दा आबादबाबो गुबुन गुबुन आबाद दं जेरै मैगं आबाद माइ आबाद बेफोरबायदि दङ नालाय दायो आङो नोंथांनि सेराव ओमफाय ओ माइ आबादनि सोमोन्दै सावरायलायनो सानदों आरो ना
औ सावरायजागोन
औ नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा माइ आबादखौ माबोरै माबोरै मावनाय जायो सुंद'यै फोरमायना होबानो जागोन
अ औ जागोन दे ओ जोंनिथिं माया मा होनो ओ जोंनिथिं माइखौ खोथियाजों मखे मोनसे जोंना मा होनो फोनानै गायो जायखौ जोङो माने आस्रा होननानै बुङो। माने खो खोथियाखौ डाइरेक्ट ओ इदि जेनेबा जों खोथियाखौ बांसिनानो फुनानै गायो नालाय ओमफ्राय बे आस्रा बे आस्राखौ ना फुनानै गाया डाइरेक्ट हालौवबाय हालेवनानै ओ खोथियाखौ जेरै जों फोयो। बेबायदिनो बे बे आस्राखौहाय जोङो फोग्रोनानै दोनो माने आस्र स्रा गायोबा जोङो आस्रा खौ जोङो थाब फोग्रोनानै दोननाय जायो माने सिगां सिगां आर ना बेलेग माइफोरखौ जेरै जोङो एसे उनाव गायो बे आस्राखौ एसे थाब फो ग्रोनानै दोननांगौ माने जों बे आस्राखौ ओ हालेवखांनानै मै मैजों समान स्लिम बानायनानै आस्राखौ जोंङो फोयो फोनानै ओमफ्राय जेब्ला बे आस्राया मोनो फिथाइ ओंखारो बिबार बारो मोनो बिनि उनाव हायो हानानै आरो बेयाव बेयाव आस्रा फोननाय जायगायाव फिन आरोबाव जोंङो मा होनो माइब्रा जोसाखौ गायनाय जायो।
खोनै डाबल जायो आरो खोननै गायो ओरै ओरैनोथ' जों बेलेग माइखौहाय फार्स्टआवनो जोंङो खोथिया थिलिखौ जोंङो हालेवग्रोनानै लागोन। हालेवग्रोनानै लाबाय हाल सोनानै माइग्लि सोमबाय जोंहा सोमनानै ओम जि माइखौ जोंङो गायगोन माइआथ' जोंना गुबुन गुबुन दंङ नालाय जेनेबा जों जाय माइखौ गाय बे माइखौ जोंङो सोमनानै दोनबाय फख्रिफोराव जेनेबा सोमनानै दोनबाय सोमनानै जोंङो साननै सानथैसो सोमनानै दोननानै उनाव लाबोबाय बोखांनानै लाबोनानै जेब्ला माने माइआ सिजोबो अब्ला जोंङो बोखांनानै लाबोनानै लाइ बिलाइ जा खोबनानै दोननो लाय बि लायबा जों बस्थाजों जा ओ बख'नानै बे माइखौ बख'नानै खोबनानैनो गारा बिनि औ गाजा ओंखारनायनि थाखाय ओमफ्राय जों साननै सानथामसो दोननाय जायो गाजा ओंखारनायाव माने माबेबा गुदुं जानायजों लोगोसे से खोथा बियो माने गाजाया माबेबा माइआ थाब गुदुं जाया जेब्लानो थाब गुदुं जायो अब्लाना गाजाया थाब ओंखारसिनो आरो माबेबा माबेबा थाब गुदुं जायाबाथाय थाबो ओंखारनो नागिरा बेनिखायनो बे बस्था बा बस्था बा थालिर बिलाइफोरखौ मोजांङै खोबनानै दोनो आरो जाहाथे खोथियाया गाजाया थाब ओंखारो बिनि उनावहाय दा खोथिया थिलिखौ मोजांङै हालेवग्रोनानै लायो। जाय दिनखालि जायाखै। खोथिया फोगोन खोथिया फोगोन खालि मै मैबोना लाग्रोयो खोथिया समान जानायनि थाखाय मै बोनानै खो औ खोथियाखौ फोनाय जायो फोनानै ओमफ्राय अखा खोथिया अखा मोनोबा गाज्रि जायो होननानै बुंङो बोथोरखौ नायनानै एसे फोनाय जायो आरो बोथोरखौ ओ अखा मोनोबा खोथिया फुननायाव एसे असुबिदा जायो नालाय ओंखायनो जा खोथिया बोथोरखौ नायनानै फोयो फोनायनि उनाव जों बिदिनो एसे खोथिया एसे एसे जौबाथाय जाहा खोथिया बांद्राय गुसुं गुसुं जायोना बारा हा लानानै हा थाब लावनो नागिर बेनिखायनो माबाखौहाय हासार होनानै हो जाहाथे खोथियाफोरा फुनायाव मोजां ज थाब गोलाव जायो हासार होयो हासार होनानै ओमफफ्राय सप्तासे सप्तानैनि गेजेराव सप्तानैसो दोनो हासारखौहाय जाहाथे हासार होनानै जुदि सप्तासे थाब फुयोबाथाय हासार होनानै थाब फुयोबाथाय माने माबाया खोथिया जा गुरै जायोना हासार होननानै बेयो गुबुनो जबोनो नागिर आरो गल' गुबुनो नागिरो गल' बोनो नागिरनायखाय सपतानैसो से दोननानै फुबा मोजां जायो होननानै सप्तानैसो दोनो बेनि उनाव खोथियाखौ सप्तानैसो थानानै फुयो फुनानै फुनायनि उनाव गायनो लाग्रोयो आरो गिबि गिबि फार्स्ट गायनाय हिसाबै जा न'नि मानसि जेनेबा न'नि गाहाया गायो गायग्रोयो सानजा मोखां जानानै गायग्रोयो होननानै बुंङो सानजा मोखां जानानै औ औ औ न'नि मानसि गाहाय जाय न'नि गाहाय बिमा बा जेनेबा आबै इसोरो गायग्रोयो न'नि मानसिफोरा गायग्रोनानै ओमफ्राय जेनेबा माइ गायनो थाखाय बेलेग मानसिफोरखौ लिंनाय जायो नालाय न'नि मानसिफोरा गायखांनायनि उनावसो बेलेग मानसिफोरा गायनाय जायो आरो
औ
नो नोंथांमोनथिं मा बायदि गायो जेनेबा माइफोरखौ खौ मा बायदि मा बायदि गायो एसे बुंनो हागोन नामा
औ जोंनि थिंजाय जेनेबा हा लानानै हा आरो ना सोरनिबा ओ माने गुबुन जायगाफोरथिं जेनेबा हाफोरा दलहा बा गोरान बिदि जानो हागौ गौ नालाय दा जोंनिथिंजाय एसे गोरानबो दङ एसे दलहाबो दङ रोना गोरानाव माइआ इमान जाया दलहायाव जेरै जेसेबां जायो माइआ मोजां जायो माइ फिथाइ गौमोनहाय बेसेबां गोरानाव बारा इसेबां जाहैयो आरोना अब्लाबो जोंनिथिंबो बिदिनो माइ आबादखौनो मावनानै जायो बेनो गुबै ओ माने मेन आबाद होननाय बायदि जायो आरोना जोंनिया माइआ दा जोंनियाबो माइखौहाय ओ गायनो थाखायथ' फार्स्टआव जोंनो खोथिया संग्रोनो गोनां जायो खोथियाखौ खोथियाखौ माने माइज्लि सोमनाय होनना बुङो जों बेखौ माइज्लिखौ सिगांङावनो बस्थायाव सोनानै बेखौ फख्रियावहाय जों बस खाथियाव सोनानै खानानै फुख्रियाव सोमनानै दोनो आरो ना ओमफाय नोंथाङा जे बाय बिदि बुंनाय बायदि सोमनानै बोखांनानै साननै बा सानथाम दोन होन ना बे बायदिनो जोंनाबो गाजा ओंखारनाय गाजा ओंखार सेबां माने बेखौ जोंनाबो बिदिनो बोखांनानै दोननाय जायो आरो बस्थाखौ बेनिफ्राय जोङो जोंबो बिदिनो ओ बोथोरखौ नायनानै फोनो गोनां जायो मानो होनबा अखा बोथोरावहाय फैयोब्ला बेयो थुब्रायनानै फग्राफोरा खस्थ' खसथ' मोनो आरो खोथियाबो मोजां जाया थुब्रायनायनि थाखाय हाफ्रा मोजां खारा बिनि थाखायनो माने बोथोरा मोजांब्लाथाय बेखौ फुं जा बेलासि जा बोथ बोथोरा मोजांब्लाथाय बेखौ माने आराम मै होना लानानै समान मै होना लानानै जोंनाबो बिदिनो एखेब फोयो आरो आरोना आरो इदि फोनायनि उनावहाय जोंना उम ओ ओ जायगा लानानै जायगा आरोना जोंनिया जोंनि जायगायाव जेनेबा हासार होथ'वाखै हो होनायालाय होयो खोमा बेलेगफोरा दा जोंनियावहाय होनाय नुवाखै आरो ना
उम उम
जोंनियावहाय ओ हासार होआ खै नालाय जेनेबा जोंना मा ओ आदा मास जेखौ जों जिबा जिबा सान ना जिबा सान जोङो खोथियाखौ फोनानै जेब्ला ओ जिबा सानावहाय खोथिया फुजानाय जायोब्ला जोङो बेखौ ओ फुसिगोन आरो फुजानाय जाथ'वलासे एसे नांबावगौ जायोबा खोथिया लाना खोथिया थायो ना माइ लाना माइ अबावबा माइआ थाब रायो बबेबा माइआ बारा थाब रानो नागिरा बेखौ नायनानै माने ओ जेब्ला रानाय रानाय जाजासेबांहाय फुजानाय जाजासेबांआवहाय जोङो जिबा बा नैजि दिनसो दोननानै जेनेबा फुजानाय समाव जों फुसिगोन फुनानै ओ जेनेबा बा गायनो थाखायथ' दुब्लिखौ फास खाराय होग्रोनांगोन फार्स्टआव खाराय होनांगोन बेनिफ्राय सामार होनांगोन गोन बिनिफ्राय उनाव फाइनाल हालेवबावो आरोना दा गोदोनि ओ सिगांथ' आबै आजौमोना बिसोरो ओ मोसौजोंनो हालौनानै गायबोबाय नांगोलजोंनो ना आरो नांगोल मै बेफोरबायदिखौ बाहायनानैनो मोसौजोंनो नेचारेल माने हालौवनानै गायबोबाय दा दानि जुगावथ' ओ गोबां मेसिनसफोर ओंखार ओंखारबाय जेनेबा ट्रेक्टर जा औ माइ हानायनिबो मेचिन दङ गायनायनिबो मेसिन दङ दायो जोंनि थिं ओ इसिबां बिदिखै बाहायाखैबाबो जोंनिथिं ट्रेक्टरखौ बाहायनाय जायो आ ट्रेक्टर जोंहाबो हालौ जोंनिथिंबो हालौनाय जायो आरो ना बेखौ ट्रेक्टरजों हालेवोब्ला ओ जेनेबा हालौवग्रा मानसि जिथुनिखि न'खरनि जाय मोसौजों हालौग्रामोन बेस बिसोरो जेनेबा बिफा मोना बा बिबथै बिसोरो माने खस्थ' मोनला आरो ना ट्रेक्टरजों हालेवनानै खम समावनो माने थाबैनो गायखाङो बेबायदि जाहैयो आरोना आरो दैफोरनि खम जाबाय बायोब्ला जों माबा मेसिननि हेफाजाबाव दैबो खांग्रा मेसिननि हेफाजाबाव बेजों जोङो मेसिनजों दै सारनानै गायनो गोनां जायो आरो बेबायदि जायो आरोना जोंनिथिं आरो ओ माइ ओ बिदिनो माइ आबाद होनोब्ला जेनेबा हमना लादो दलहा हायाव रनजितखौ गायोब्ला मोजां मोजां जायो होननानै नै जोंनिया रनजितखौ गायनाय जायो आरोना जोंनिथिं आरो बे बोरि एसे बोरिफ्रावहाय जय बांलाफोरखौ गायनाय जायो ओ आरो जो माइब्राफोरखौबो एसे एसे ओ माबा बांद्राय दलहा हायाव गायनाय जाया आरो। जोंनिथिंजाय दा दलहा हायाव साबसिन जायो मानोना बेयाव हासाराबो मोजाङै नांनानै थायो नालाय। दा हा गोरान हाफोरावहाय अखा हाबानो सुस्रा लांजोबनाय जायो। दैया दिदोमै थानो मोना बिनि थाखाय माने हासारफोराबो खम जानो हम मो आरो बे गोरान हाफोराव माइफोरा जायो जानायालाय अब्लाबो ओ दलहा हानिफ्राय एसे खमसिन माइ फिथाइखौ मोननो हायो आरो जोंहा बेबायदि जाहैयो आरो। आरो जेब्ला माइयाहाय ओ माइ गायखांनायनि उनावहाय ओ मास मोन नै थानानै जेब्ला मोनो अब्ला बिदिनो माइ हाग्रा मेचिन दंखायो जि थिया हाग्राफोरा जेनेबा बेजोंनो हासिगोन आरो जायफ्रा मेसिन बाहाया बे फोरो माने खामला बा हाजिराफोर लिंनानै आखाइजोंनो हायो आरो खासिजों ओ खासिनि हेफाजाबाव बिदिनो हानानै माबायो आरो लाबोनाय जायो खिन्थु माराखौहाय जोंनि थिंजाय माराखौबो मोसौजों होनाय जाला मेचिनजोंसो होसै
औ जोंनिथिंबो होला मेसिनजोंसो बांसिन होनाय जायो।
औ बियो ओ खम समावनो जेनेबा माराखौबो होखांनो हायो नाथाय बेयावहाय माइआ गोबां लस जायो होननाय होनना नुदों आरो ना। खोनानायल' नङा नु-नुदोंबो आरो मेगनजोंबो।
थांफायोमो बे ना माबा मा बे मेचनजों नाखांनायनि उनाव गोबां माइ थांफायो बेयावहाय ओ बेराद बुरजा बुरजा माय मोनो उम उम माइ मोनफिननाय जायो बे नाखांनायनिफ्राय
आथिखालनि मुगायाव बेफोरबायदि मेसिन ओंखार बाय नालाय मानसियाबो बादुला जाहां लांनो हमबाय औ बादुला बादुलि जाहां लां नो हमबाय गोरलै सहस खामानिफोरखौ थाब थाब जानाय खौ नायसै आरो दाना ओ औ नंगौ नंगौ नोंथां ओ दे नोंथां होमबा जोंना समावबो जाबाय जे थिया बेखिनियावनो दोन्थ'नोसै खोमा ना? गोजोनथोंसै नोंथां जों बेफोरबायदि आ बादनि सोमोन्दै सावरायनायनि थाखाय।
औ औ दे।